हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों औ। खोनादों।
ओ नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनोसै मोन नोंथां। नोंथाङा समायना हागोन ना?
सावरायजागोन।
ओ जों दा आबादनि सायाव सावरायनोस लादों नोंथां।
औ औ।
आबादा ओ सुबुं जिउनि थांना थानायनि जोबोर गोनांथि। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
आबाद जोङो बोथोर हिसाबै ओ फसल बा आबादखौ जोङो मावनाय जायो जोङो दैज्लां बोथोर बेवहाय ओ माइ आबाद मावनाय जायो नङा होमबा?
औ औ।
गामियारि ओनसोलफोरावहाय ओ गिबियावनो जों माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो खोथिया जायखौ होनना बुङो बिदानना बे बिदानखौहाय जोङो ओ बिगा हिसाबै ओ बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै माइखौ दैयाव सोमना दोनग्रोनाय जायो हरसे हरैनि थाखाय नङा होमा बेनि उनावहाय बे खौ जोङो बोखांबाय बोखांनायनि उनाव एसे फोरानदब खालामनानै ओ जि जोङो खोथिया नि थाखाय हालेवना लानाय दुब्लि बे दुब्लियावहाय जों बेखौ फोहैयो नङा होमबा ओ फोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ थामजि बा नैजि ओ साननि उनावहाय बेखौ जोङो गोजौ जानायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो जाय हायाव गायगोन बे हाखौ जोङो खेबसेनिफ्राय लानानै खेबथाम बा सोरबा खेब्रैसिम हालेवना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव बेखौ जोङो आलि जोङो दबल दबल खालामनानै गायो बे दबल दबलखौ जोङो आलि खौ गिबियाव दानग्रोयो बेनि उनावहाय खोफिनो गोदान बेनि उनावहाय जोङो ओ बे खोथियाखौ फुनाय जायो फुनायनि उन उनावहाय जोङो हामबाद जाय ओ फोथारखौ जोंङो हालेवदोंमोन बे फोथोराव जोङो खोथ थियाखौ लांनानै गायहैनाय जायो गायहैनायनि उनावहाय जोङो थाम ओ दानबा उ बै दाननि खाथ थियावनो ओ लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो माइख खौ जोङो मोननाय जायो बेनि गेजेरावनो माइ माइखौ जो जोङो मा समावहाय ओ मा मुलि होनांगौ मा जोङो बाहायनांगौ बेखौ ओ जायबा आबाद मावग्रा बिथाङा नायनानै मिथिनांगौ नङा होमा नोंथां अब्लासो जों फसलखौ गोग्गो मोननो हाग गोन नङा होमबा नोंथां?
औ
थिग बायदिनो ओ जेरै देरहांनाय स समावहाय जोङो ओ रिक सोरबाया सिबियारि हासार होयो नङा मा नोथां ओ जोङो फसलखौ गोग्गो जानो थाखाय बा जोङो मुलाम्फा जानो थाखायसो जोङो आबादखौ मावनाय जायो नङा मा नोंथां? बेनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ खस्थ थ' ओ मोनब्लाबो ओ गोबां सुबुं फोरानो जों बेखौ मावनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो माइ आबादनिफ्रायसो जोङो माइरं बा जोंनि ओंखाम जानाय आदारखौ ज जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां अब्लासो जोङो बेखौ जोङो जानानै थांना थानो हागोन। बे थांना थानायाव जोंनि नांगौ ओ जानायलाय बेखौ जोङो ओ बोसो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो नोङा होमबा? गुबुन ओनसोल ओ गुबुन गामि बा जोङो जायखि जाया बो थोरावनो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव जों दैज्लां बोथोरावल'सो मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो माइ होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो। जेरै जोङो जोसा माइ, आसु माइ जेरै माइब्रा बेबायदिनो रनजित माइ गोबां मास सुरिमाइ बेफोरबायदि जोङो गोबां ओ नामजों जोङो मिथिनाय जायो माइखौ नङा होमबा? नोंथां दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन।
औ जोंनि ओनसोलावबो औ माइ आबादखौ जोंनि ओन सोलावबो गोबां सुबुंफोरानो मावनाय जायो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि ओन सोलाव माइ आबादनि ओ माइ आबादानो जोंनि ओनसोलनि थाखाय गाहाय आबाद होननानै बुं जायो मानोना जोंनि ओनसोलाव गाहाय जोंनि ओनसोलनि हाफोरा एसे गोथौहां आरो बेयाव दैनि ओ दैया जमा जाना थानायनि खारनाव जोङो माइ आबादखौ बांसिन मावनो गोनां जायो जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव बायदि उफेरा ओ आबादफोरखौ मावनो हानाय जाया मानोना अफेरा आबाद मावनो होनोब्ला जोङो गोजौ हा नांगौ जायो जाय हायाव माने दैया थाबाय थाया थायोब्लाबो एसेनो, दसेनो सान्दुं दुंबानो राननाय बेफोरबायदि जायगाफोरावसो अफेरा आबादा जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ नोंथां मोननि ओनसोलनि बायदिनो जेरै-माइज्लिखौ ओ दोनखानाय जायो थांनाय बोसोरनिफोरबायदि माइ-माइखौनो जों माइज्लि महरै ओ दोनना-दोनना दोननाय जायो बेखौ जोङो नोंथांमोननि बायदिनो जेरै ओ सानथाम सोमनानै दोननानै फोनाय जायो। बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादि ओ खालामनाय जायो नोंथां लोगोसे बेखौ जोङो बांसिनानो जोंनि गामियारि ओनसोलाव ओ हिनजाव माहारिफोरखो जोङो बांसिन माइखौ गायनाय नुनो मोनो आरो हौवा माहारिफोराबो गोबां हेफाजाब होयो जा ओ जाय खामानि जेरै खोथिया फुनाय, आलि खोनाय, आलि दाननाय बेफोराव ओ हौवा माहारिफोरा बांसिन ओ मावनाय जायो खामानिखौ लोगोसे हिनजाव माहारिफोराबो खोथिया फुनायफोरावबो ओ गोबां हिनजाव मानसिफोराबो फुयो लोगोसे गायनायाव हिनजाव माहारिफोरखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो। औ जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद होनोब्ला माइ आबादा गोबां जायो बिगायाव सोरनाबा नैजि मन, सोरनाबा नैजिबा। बांसिन जाथाराबाबो मनो जिबा मना जायो नोंथां बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा माइ आबाद मावनानै गोबां ओ जिउ खांनाय राहा लामायाव गोबां ओ माबा माइ आबाद मावनानै बिदिनो रां खामायनानै न'खर खुंनायाव गोबां हेफाजाब खालामहोयो लोगोसे उफेरा खेथिबो एसे-एनै मावनाय जायो थेवब्लाबो बांद्राय उफेरा आबादखौ मावनाय जाया नोंथां। नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादनि ओ जानाय-जानाय जायि माबोरै जायो एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा बुंलांनाय गासैबो बाथ्राया सैथो ओ जोंनो नांगौ जानायनि थाखाय बेफोरखौ जोङो गावबा गावनो मावनांगौ जायो, आरजिना लानां गु जायो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा बुंनाया गासैबो सैथो। दा नोंथाङा सोंनाय सों थि बायदियै आङो बुंनोसै नोङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलखौ जोङो। ओ खायसेया। जोंना दै नांगौ समाव दै थाया दुब्लियावहाय। मानो होनोब्ला नोङा होमबा नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो ओ जि खौ जोङो फिथोहा गोथौ हा बे गोथौ हायाव जोङो बांसिन। नै माइखौ जोङो मोननो हायो मानो होन बेवहाय जोङो नांगौ बायदिहाय। दैनो नोङा होमबा नोंथां।
औ माइनि औ माइ आबादनि थाखाय दैयानो गोनांथि नालाय नोंथां। बेनिखायनो खो द' हाफोराव जायो आरो।
उम नुला नंगौ नोंथां ओ जोङो खायसेया थामजि बा नैजिबा बा नैजिद' नैजिस्नि बिघा मोनना
औ।
बिगायाव माइ मन मोननायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि उनावहाय जोङो बोरि हा। बोरि हायावहाय जोङो खायसेया नैजिनि सिङावबो मोनदों जेरै- जिदाइन मन। जिगु मन जिस्नि मन बेबाय दि मोनदों बा खायसेया जे बोरै हायावबो नैजिनि सायावबो मोनदों। नैजिबालागौबो मोनदों बेबायदि। बेखौ जोङो ओ गायखांनायनि उनावहाय थाम दाननि उनावहाय बेयो फिथाइ ओंखारो। फ्राय गिबियाव बिबार ओंखारो। बिबार ओ खांनायनि उनावहाय बियो रयो रानाय बेनि उनावहाय बियो गोजा जायो। बिनि माइ फि बे गोजा जानाय समाव जोङो सम बायदियै नायनानै बेखौ हानाय जायो। दानि जुगावथ' जोङो आखाइजों हानाय बांद्राय नुनो थांलिया मानो होनब्ला आथिखालाव मिसि नसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां बेबायदि नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव मिसिनखौ जोङो बांद्राय नुनो मोना। ओ जोंनि सोहोर ओनसोलफोराव ' जों मिचिनखौ नुनो मोनो। ना थाय जों गामियारि ओनसोलफोराव आ सु हौवा सुबुं फोरखौ लानानै खासिजों हानाय नुनो मोनो नंङा होमबानो नो थां बेखौ हाखांनायनि उनाव बेहाय जोंङो मुथा मुथा ओ लानानै फैनाय जायो नआवहाय बेखौ नआव सब सोरबा सप्तानै बा सोरबाया सानसे साननै दोननानै जोंङो मोसौ जों बा ट्रेक्टरजों नानाय जायो नंङा होमा नोंथां बेबायदिनो नाखालि जोंङो बेखौ जिगाब जायबा बेनिफ्राय जिगाबाव ओखारो गुन्द्रा होनो बे जिगाबखौहाय जोंङो हुकेन जाय जोंङो औवानिफ्राय बनायनानै लायो माइ आबाद आबादारिफोरा बेनि उनावहाय बेजों जोंङो खौ जिगाबखौ एरखारनाय जायो। बेनि उनावहाय जिब खालांनाय बेखौहाय जोंङो ओ खायनाय होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोंङो खायनानै जायबा गुन्द्रा ओंखारदों बेखौ जोंङो सिबखनानै हासिबदों ओ जोंनियाव जायखौ जोङो एसे गेसेंडै हेबनानै लायो जायखौ जोंङो सान्देंगा होना बुंङो। बेजों जों सालिखनाय जायो ननङा होम नोंथां सालिखनायनि उनावहाय जोंहो गोगोम माइखौ जोंङो लाखियो बेनि उनावहाय गुन्द्रा जायबा जोंना नांनाय समावहन बायग्लिनाय माय नि थाराफोरा बेखौ जोंङो गारनाय जायो नंङा होनबा नोंथा बिदिनो बे जिगाब खौबो जोंङो गोबां सुबुंफ्रानो फाननोहरो गुबुन गुबुन जायगायाव बेजोंनो ओ माइखौ जोंङो नाखांनायनि उनावहाय फानो फाननानै जोङो जोंनि नखरखौ बा फिसा फिसौखौ जों फरायहोनायाव गोबां ओ जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावहाय गोबांद हेफाजाब ओ होनायखौ जोंङो मोननायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां दा नोंथांजों जोंनि रायलायनाया सम बायदियै जाबायमोन दा नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथांजों फोरमायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।
नोंथां दे दिनैनि थाखाय जाथ'बायदि नोंथां गोजोन्थों। साबायखर थाबाय औ।